औ नोंथां
अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ आङो नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोना जोंनि बर' माहारिनि आर'नाइनायनि सायावसो एसे सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ। हागोन नोंथां।
हेलौ
आर'नाइ। जाय आर'नाइया जोंनि बर' माहारिखौ बुहुमावनो सिनायथि होदों होनब्लाबो अरजाया
औ नंगौ।
थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंना औ जों आर'नाइ होनोब्लाथ' ओ बर' माहारिनि मोनसे सिनायथि हिसाबैसो जों सानना लानो हायो।
औ नों
मान औ औ बर'फोरा बर' फोरखौ जोङो जेराव ओ हे-हेलौ हेलौ
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ
नोंथां हेलौ
औ जोंना ओ जो-जोंना सोरबा सुबुंखौ आर'नाइ लानाय नुयोबा जोंना बे सुबुंखौ बर' होननानै मिथिखायो। बिदिनो जोंना गोदो गोदायनि समाव बो ओ हेल' खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ औ बिदिनो जोंना गोदो गोदायनि समावबो ओ फिसाइ आ जेनेबा दावहायाव ओंखारलाङोब्लाबो जोंना बिदिनो हरसेनि गेजेराव ओ आइजो माहारिया औ आइजोफोरा जोंना आर'नाइखौ हरसेनि गेजेरावनो दानानै ओ बिसोरनो गानहोहरनायखौ जोङो ओ खोनानो मोनदों जानांगौ बे आर'नायानो जो औ जानांगौ बे आर'नाय आनो जोंनि देरहासार औ देरहासार महरैबो जोंखौ ओ बे बुहुमाव जोंनि बर' माहारिखौ दाहालागैनो जोंखौ फोथांना दोनदों औ। हेलौ
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ बिदिनो जोंखौ आरनाइ आ दा बुहुमनि बुहुमावनो जोंखौ सिनायथि होबोनो हादों दा नोंथाङा आरनाइनि सोमोन्दै सुंदयै फोरमायलांनो हागोन ना नोंथां? औ
हागोन नोंथां।
औ
गोदो-गोदाय लेखा फरा रोङामोनब्लाबो बे जोंनि बर'नि गुबै आरनाइ बे आरनाइखौ दानानै बा सोंनानै जे दिन्थिलांबाय बे
औ
जोंनि बर' इयुन जोलैसाफोरनि थाखाय मोनसे नेरसोन महर महरै थालांबाय जोंनि बर' बिमाफोरा लेखा फरा रोङामोनब्लाबो जे बे जोंनि सि दानायनि बा आरनाइ सि दानायनि आदब खायदाफोरखौ जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बेगर फोनानै गालांबाय बे मोनसे जोंनि बर माहारिनि गोग्गाथाव बाथ्रा। दानि समाव जोङो मा गुबुन-गुबुन हारिनि माखासे मेल मिथिंफोरावबो जोंनि बर' हारिनि गुबै आरनाइ बेखौसो जोङो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनसै। जानो हागौ जोंनि बर'नि अनगायैबो जोंनि आसाम बा भारत हादरनि माखासे गुबुन गुबुन हारि हारिसानि सुबुंफोराबो जोंनि आरनाइखौ समायना नुयो। मोजां नु यो बिनि थाखाय ओंखायनो बिथांमोनाबो जोंनि आरनाइखौ लायो जानांगौ नोंथां। बे आर आरनाया जेन इयुना लागै जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन महरै थांनानै थाबाय थायो बेखौ आङो जोंनि बर' हारिनि जानानै आनान गसाइनि सायाव आरज गाबगोन नों थां
औ नंगौ।
बे समाव बे जोंनि बरनि गुबै आरनाइ बे आरनाइआव मा मा आगरफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमाय होनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि आरनाइवावथ दा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दानि गोदान मुगायाव एरबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। बेनि गेजेरावनो जोङो औ बेनि गेजेरावनो जोङो ओ बिबार आगर ओ बिदिनो औ ओ हाजो आगर बायदिसिना बेफोरबायदि आगर एरनायखौ जोङो नुनो मोन ओ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां
नंगौ बेजों लोगोसे जोंना आरनाइखौ दाना ओ गोबां महर ओ जेनेबा गस्ला बायदिसिना ओगस्ला आरो फा गामसा बायदिसिनायावबो जोंना दाफादेरना होनायखौ जोङो नुनो मोनो औ औ बे आरनाइखौ जोंना ओ गोबां से गस्ला बेदिनो जोंना गामसा बायदिसिनाव दानाय महराव नुुब्ला जोङो जोबोर समायना नुयो बे आगरखौ आरो बे आरनाइखौ जोङो औ बे आर बे आरनाइखौबो बिदिनो जोङो ओ बैसागो मोसानाय बायदिसिनायाव एबा बर'नि ओ बायदिसिना ओ फो फोरबोफोराव लानानै जोङो गावखौनो जोबोर गोग्गानाय मोनो नोंथां औ नंगौ
अ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां ओ आं दिनैनि नोंथांखौ नोंथांजों सावरायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथनो सानबाय नोंथां मानो बुङोब्ला जोंना आ दासान्दै मिथिंगायारि थासारिया मोजां नङा माखासे जोंनाव ओ अखा आरो सारअन्थाइ फैगासिनो दङ, ओंखायनो बे खिनिखौ नोंथाङा बे समनि गेजेरजोंब्लाबो आंखौ सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोजोन्थों नोंथां।